लांदां हेलोव नोंथां?
औ खोनादों।
औ खोनाबायना?
औ खोनादों।
औ दा नोंथांनिसिम आरोबाव खनसे लोगो मोनफिननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दा-दा नोंथांजों आंङो मोनसे आयदानि सा याव सावरायनो सान्दों। दा बे सावरायनायनि जाहोनानो जाबाय आबहावा दा नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायथिना होनो हागोन नामा आबहावा होननानै बुङोब्ला ओरैनो माखौ बुजियो सुंद'यै
जों आबहावा बुङोब्लाथ' जोंनि जोंनि बे सोरगिदिं थानाय जेरै दंफां लाइफां दै हामा बेखौनो जों बुंनाय जायो आबहावा बुङोब्लाथ' जोङो गोरलै बाथ्रायाव बुङोब्ला जों बेखौनो आबहावा होननानै बुङो
औ
औ आरो जों आबहावाफोरखौ जों गोदोनिफ्राय लाना माने दासिमहालागै जों आबहावाफोर खौ गोबां बिदिनो सोलायनाय फारागखौ नुनो मोनदों जे गोदोहाय इसिबां गरम जायामोन जों दानिखौ नायोब्ला जों दानि जुगनि माबा सान्दुंखौ नायोब्ला बहुद गरमखौ नुनो मोनो
औ
औ बेखायनो जों बेफोरबायदिनि जाहोनानो जादों गरम जानाय बा जों बांद्राय जों सानदुं बांद्रायनिफ्राय बांद्राय सानदुंङा दुंदों आरो नांगौनि बारा अखा हादों दैबानाफोर लोमलाबायदों गोबां बिदिनो रोखोम औ जानायखौ नुनो मोनदों जोंनि आबहावाफोरखौ जों बेवहायनो सोलायनाय खौ नुनो मोनदों बेफोरनि जाहो जाहोनानो जादों जिथु मानसि सुबुं माहारिया जिथु जों आबहावाफोरखौ जों मोजाङै साखोन सिखोन बा जोङो गावनि आबहावाफोरखौ मोजाङै लाखिनो रोङाखै जों गोबां गुबुंले जानायखौ नुनो जोंनि आबहावाफोरखौ जिथु गोबां बिदिनो ओ गिदिर गिदिर दंफां गिदिर गिदिर हाग्रामा दंफां लाइफांफोरखौ जों दानफा-दानफायनायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो जों गोबां गिदिर गिदिर फेक्टरि इन्डास्ट्रिफोर जों लुनायखौ नुनो मोनदों आरो गिदिर गिदिर न'फोर हाग्रामा गिदिर गिदिरखौ दानस्रांनानै लुदों जितु जोंना जुनादफोरनि थाखायबो जुनादफोरनि न'आबो गैया जालांनो हमदों
औ औ
औ फोर-बेफोरखौ जों नुनो मोनदों जिथु गोबां बिदि हाग्रामा गिदिर गिदिर हाग्रामा बा दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनायनि जाहोन जोंनि आबहावाफोरखौ जोंनि जानायखौ मानो होनब्ला जोंनि कार्बन डाइ अक्साइड जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बार गाज्रिखौहाय दंफां लाइफांफोरासो जिथु बोजबनानै लायो नङा होनब्ला
औ नो़थां
औ बेखायनो जों गावनि आबहावाफोरखौ माने जों जों जोंनि बे आबहावाफोरखौ जों साखोन सिखोन लाखिनायनि दायथ'आ जों साफ्रोमनिबो आरोखि मानो होनब्ला जों बे दं फां लाइफां गैयाब्ला जोंहा हां लानोबो जोंहा खस्थ' दङ
औ
औ औ आरो जों गोबां रोखोमनि आबहावाफोरखौ गोबां गुबुंले जानाय जों आबहावा गुबुंले जानायखौ जानायथिं थाङोब्ला जों गोबां रोखोमनि आबहावाफोरखौ गुबुंले जानाय नुनो मोनदों आरो फारसेखै दंफां लाइफां दानस्रांनाय आरो ओरै फारसेखै जों गोबां बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोर बाहायो जेरै जों हमना लानो हायो गोबां दानि जुगावथ' गोनो नङा होनबासै जों जेरै ओ गारि गोबां गारि मथरफोर सालायो जों बिदिनो गोबां गारि मथर सालायनायनि दारैबो गोबां ओ गारजि गारजि उखुन्दै गनायखौ नुनो मोनदों जिथु बेनि दारै खार्बन डाइ अक्साइदफोर ओंखारदों। जों गोबां बिदिनो औ गोबां बिदिनो रोखोमै जोंनि आबहावाफोरखौ गुबुंले जानायखौ नुबोदों आरोखि आंनि नुनायफोराव बेबायदि आरो नोंथाङा माखासे फोरमायना होनो हा गोन नामा? जिथु आभावा गुबुंले जानायफोरखौ माबोरै रैखा होनो हागोन जों जोंनि आबहावाफोरखौ?
औ थारैनो नोंथां। ओ आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङानो रोखा रोखा फोरमायलांखाबाय। बेनि गेजेरजोंनो जोंहा बे गोबां आबहावा गुबुंले जायो। बेखौबो जों मोनथिगौ दा बेफोर गासैबो आब हावा गुबुंले जानायनि जाहोनानो जाहैबाय बांसिन दायनिगिरि बे जों सुबुं माहारिनावनो थायो। दा बेफोर गासैबो दायनिगिरिखौ जों सुबुंफ्रानोखा ओंखायनो जोङो बुजिनानै एबा मोनथिनानै जोङो जों साफ्रोमबो गोसो खौ जुदि आबहावाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय साफ्रोमबो सुबुङा गाव गावनि गोसोखौ सांग्रांथियै लाखिनांगोन आबहावानि सायाव। आबहावाखौ गोगगो गो थार खालामनो थाखाय सांग्रांथि जानांगोन। लोगोसे बायदि रोखोमनि जेरै दंफां बायदिसिना दानफायनाय, बेफोरखौ खम खालामनो नांगोन नांगौबायदियैल' बाहायनो नांगोन। फांसे दंफां दानफायोब्ला फांबा दंफां गायनो नांगोन।
औ औ
थिग बेबायदिनो फ्लास्टिक आरि बेबायदि लेथ्रा बुस्थु बा हायनाय बायदिफोरखौ जानला मोनला गारलासि नो मोनसे जायगायाव मोजांङै दोनथुम मेम गाहाम मानोना बेफोरबो बेफोरो जोंनि सेवनो रोंङि बुस्थु हायाव जुदि गो गोरोबोब्ला बियो हानि गेबेंनाय खालामो हाखौ खहा खालामो।
औ
थिग बेबायदिनो दैमा लैथो बायसियावबो गारोब्ला लैथो लैथो मानि गुबुंलेनो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओंखायनो बेफोर गासैबो दायनिगिरिया सुबुंङानो। बेनिखायनो जोंङो सा फ्रोमबो सुबुं माहारिया बेफोरखौ मोनफा मोनफा गाव गाव साननानै सांग्रांथि लाखियोब्ला बेफोर गासैबो जाफुंगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ
औ दा आरो बेफोरजों लोगोसेनो जोंहा गोबां गुबुंनाय दंङ। जेरै- कलकारखाना दारिमिन बायदिसि ना बायदि सिनाफ्राव जेरै-
आथिखालाव बांसिनानो कलकारखाना दारिमिन बायदिसिना गोबां फसंथान फसंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ।
बेफोरनि जाहोनाव गोबां जोंहा खहा जानायखौबो जों नुनो मोनदों। बेफोर जाहैबाय गिदिर गिदिर कलकारखाना फोरनिफ्राय ओंखारनाय जिहेथु बे उखुन्दै गोसोम उखुन्दै जाय उंखुन्दैया जोबोद बिस गोनां जोंनि बारहावानि थाखाय बेफोर गनानै जोंनि ओ बारहावाजों गोरोबो गोरोब नायनि जाहोनाव गोबांनो खहा जानाय जायो।
औ।
थिग बेबायदिनो जोंनि बे कलकारखाना बायदिसिनिफ्राय ओंखारनाय जिहुथु बे बिस गोनां दैया बांसिनानो लै थो लैथोमायाव हगार हरनाय जायो। बेफोरो लैथो लैथोमायाव गबोनाय बिस गोनां दैया जुदि लै थोमानि जिउमा जिउसा बायदि बायदिफोरजों गोबां मोगा मोगि जायो आरो बेराम आजार जायनि जाहोनाव दैयाव थाग्रा माखासे जिब बायदिया थैनो गोनां जायो आरो लोगोसेनो बेजों लैथो लैथोमानि खाथि खाला थानाय माखासे
औ।
सुबुं बा बोरियाव थाग्रा माखासे सुबुंफोरा बे दैखौ बाहायनायनि जाहोनाव बैफोरनाव माखासे गोबां बेमार आजार जानायनि गोबां नुनाय मोनो आरो। लोगोसेनो माखासे थैनोबो गोनां जायो बिदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ।
दा बेनिखायनो बेफोरखौ होबथानो था खाय जोङो कल खारखानाय बिदि बायदिसिना फोरखौ एसे सुबुं थायै बादि बाजिब जुनार बांदै बांद्राय थायि बायदि जायगाया एसे गोजानाव फसंथानोब्ला बियो मोनसे आबहावानि एसे गोग्गाथाव खालामनाय जागोन होननानै आं सानो आरो।
औ
औ दा नोंथाङा मा मा नोंथांनि बायदिब्ला मा मा राहा लानाया मोजां जागोन बेखौ एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
औ जों आबहावाखौ खोनथानो जोंनि आबहावानि थाखाय रैखाथि होनोब्ला जोङो गाव गावनो गावनि गोसोआव साननानै खौ साननानै बा जों जोंनि जिउखौहाय थ' जों बारग'लांनो हागोन जों जेने थेनेब्लाबो बा जोंनि इयुननि फिसाफोर फिसा फिसौफोर बिसोरो माबोरै बे संसारखौहाय जिथु रायजो जालांगोन बेखौ साननांगोन मानोना जों जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामलाङोबा जों जिथु गोबां फ्लास्टिकफोर गारो जिथु सेवनो रोङा बेफोरो। खौथि खौथि बोसोरसिम थायो औ गुथि गुथि बोसोरसिम थायो जितु जों बेफोर बुस्थुखौहाय जों गोदान बानायनायाथ' जों बानायगोन नाथाय खिन्थु बेफोर बुस्थुफ्रा सेवनो रोङा थाबैनो बेफोरखौ जोङो जोङो रिनिउ खालाम खालामनो हरफिनोनांगोन जिथु फेक्थरिफोरा बानाय औ बेफोरावहाय जों बा जों मोनसे जायगायाव बुथुमना दोननांगोन जों गालाबानो जेराव मेराव गारा लाबानो। सुनानै दोननांगोन औ बेफोरनो गाज्रि गाज्रि हाफोरा जोंनि हाफोरा गोबां खहा जानाय जों नुनो मोनो। आरो जों दंफां लाइफांफोर दानफाया लाबानो गायनांगोन दंफां लाइफांफोर गोबां सुबुंफोरानो दंफां लाइफां गायनांगोन आरो मानोना जों आबहावानि थाखाय जों गायनो गोनां जागोन मानोना दंफां लाइफां जों सो सोनारनो गोनां गोनां मोनसे जिब जुन्जि नङा होनब्ला?
औ
औ
दा नोंथां औ दे होनबा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांजों रायलायनानै जोबोरै मोननाय मोन्दों गोजोनथों।
थां।